हेल'।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों-खोनादों।
औ होमबा दा बे समाव ओ नोंथांजों ओ ओंखाम गोरलैनि सोमोन्दै दसे सावरायनो सम मोनगोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुगैयो जे नोंथांनि ओनसोलावहाय बा नोंथांनि गामियाव गोदोनिफ्रायहाय दा जुगसिम ओ माब्रैहाय सोलिबोदों ओंखाम गोर जानाया बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरदो नोंथां।
औ ओ जोङो ओ ओंखाम गोरलै होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओम आबादजों सोमोन्दो थानाय बे मोनसे फोरबो होननानै जोङो बुंनांसिगोन आरो। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो ओ आबाद मावनानै जाबोनाय हिसाबै जोङो बेबायदिनो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै बे फोरबोखौ फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो जोङो ओ बोथोरनि बा दैज्लां बोथोराव गायनाय बे गायनाय ओ आबादखौ बा माइखौ जोङो ओ गिबि खेब जाजेननो थाखायबो जोङो ओ इसोरनाव बा इसोरनो बावग्रोनायनि उनावसो जोङो बेखौ जों सुबुंफोरा जायो। थिग बेबायदिनो जोङो बै ओ ओंखाम गोरलै फोरबोखौ जोङो गिबियावनो जोङो सोरबा माने बबेबा समाव जोंनि माइया मोनग्रोआबो जायो बा एसे लेट जायो, थेवबो जोङो बै एसे जाय माइया मोनग्रोगोन बा ओ बै माइखौ जोङो हानानै लाबोग्रोयो लाबोग्रोनानै एसेबाबो हा लाबोग्रोनानै जों बेखौ ओ मारा बा आथिंफोरजों जोङो नानानैब्लाबो बेखौ माइ दिहुननानै बेखौ सौनानै लायो। सौनानै बोथिसे जागासेबाबो जों सौग्रोनानै लायो। बेबायदिनो सौनानै जोङो ओम ओ बेबायदि जोङो आघोन दाननि जोङो गु दानाव बे ओंखाम गोरलैखौ जोङो फालियो आरो बे फोरबोखौ। बेखालि जोङो मा खालामो जोङो गामिनि ओ बोराय बुरैफोरखौ जोङो लिङो बा गथ'फोरखौ लिङो। लिंनानै ओ बेबायदिनो जोङो बायदिसिना बेदर लोगोसे बेदरफोरजों सङो, लोगोसे अनला ओंख्रिजों सङो। बिदि संनानै जोङो ओ बायदिसिना फुजा बा इसोरखौ गाबज्रिखांनायनि उनाव जोङो जायो आरो बेफोरबायदि। गामिनि लिंनाय मानसिफोरखौ जाहोयो रंजा बाजायो। बेबायदि जानानै जोङो फालियो। खालिनो बे खालिनो जोङो माने गिबि खेब माने बै बोसोरनि गायनाय ओंखाम एबा माइरंखौ जोङो गिबि खेब जाजेननाय जायो आरो बेखौ बे सानखालि। बे बे सानखालिनो आरो जोङो मा खालामो बे जोङो आबाद मावनायाव नांगोल, जुंगाल, खदाल, ओ बेफोरबायदि जों बाहायो। बे बाहायनायनि थाखाय जोङो मा होनदों बेखौ ओ मान होनानै एबा जोङो बै ओ नांगोल जुंगालनिबो मोनसे ओ इसोर दङ होननानै जों फोथायो आरो बेखौ इसोरा सोरजिनाय होननानै। ओ बे थिग बेबायदिनो जोङो बै इसोरखौ गोजोन होनो थाखाय बा जोङो बे नांगोल जुंगालखौ मान होनो थाखाय जोङो बे सानखालिनो बेखौबो नांगोल जुंगाल खदालफोरखौ जोङो ओ बाउवो। बाउनानै बायदिसिना जोङो बेदर ओ बावथाय बा जौफोर बिदि होनानै जों बाउवो आरो। बाउनानै जोङो बे खदाल ओ नांगोलफोरखौ ओ थे थे था था जोङो लावथिजों बुनानै बेबायदिनो जोङो बायदिसिना ओ दावराव खालामनानै जों फालियो आरो। बेबायदि फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो। मानोना जोङो ओ आबाद मावनाय हिसाबै बा जोङो ओ बर'फोरा बा बर' हारिनि सुबुंफोरा माने मा होननानै बुंनांगोन जोङो। मोनफ्रोम जिउ गोनां जिउ गैयै मोनफ्रोम आइजें आइला बा मुवा बेसादखौनो जोङो मा होनो मान होदों। मानोना जों जाय जाय मुवा बेसादखौ जोङो बाहायो जाय मुवा बेसादजों जोङो ओ खामानि मावनानै जोङो जों माने जिउ खुंनो हायो बैफोर मोनफ्रोम मुवा बेसादखौनो जोङो ओ सिबिबोदों एबा मान होबोदों। थिग बेबायदिनो जोङो बे नां गोल, जुंगाल, खदालफोरखौबो बे ओंखाम गोरलैनि समाव जोङो ओ मान होनायखौ जोङो सिबिनायखौ बा फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो जोङो ओंखार ओंखाम गोरलै बे फोरबोखौ जोङो फोजोबनानै थाङो आरो मोनसे दंबावो जोंहा बे ओंखाम गोरलै फोरबोआवनो जोङो बे मोसौनोबो जोङो माइ दुब्लिनिफ्राय मुथासे बा जिखि जाया ओ मथि-मथि-मुथिसे लाबोनानै जोङो मोसौनो जाहोयो। मानोना बेयो ओ बेयो मानोना गोबां मोसौफोरजोंनो जोङो आबाद हालेवनानै जोङो बे आबादफोरखौ मावो नालाय बेनिखायनो जोङो ओ गिबि खेब ओ मोनजिनाय बे आबाद बा माइखौ मोसौनोबो जोङो ओ एसे जाहोयो आरो बेबायदिनो।
औ
बेबायदि या जोंनि गेजेराव दङ। नोंथांमोननिथिं माबायदि फालिनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो?
दा जोंनि ओनसोलावहायबो नंगौ नोंथां नोंथाङा जेरै बुंलांदों जे
औ
जोङो ओंखाम गोरलैखौहाय जोङो जि दैज्लां दैज्लां बोथोरनिफ्रायनो जे नांगोल जुंगाल मोसौ ज खस्थ' खस्थ' खालामनानै जोङो जे माइ मोनहैयो माइनिफ्रायबो जों माइरं मोनो दा जोङो गिबि खेब ओंखाम संजेननो थाखाय बा जोङो गिबि माइरं जाजेननो थाखाय जोङो ओंखाम गोरलै फालिनाय जायो। दा आङो जोंङो आङो बेखौसो बुंनो थांगोन दि ओ गोदोहाय जोंनि ओनसोलाव आरो जे ओंखाम गोरलै होनोब्ला ओ जोंनि न'खरथाम न'खरब्रै बेफोरबायदिनो लेंलायनानै ओ जानायखौ नुनो मोनोमोन। आरो बेबायदिनो एसे गोजान न'खरनिबो फैनाय जे गामिनि सुबुंफोरा जि मिथिबानो फैनाय जोबोद गोगोम जाथारोमोन आरो।
औ औ
ओ बेबायदिनो दानि दिनावहाय खोब खम नुनो मोनसै बिदिखौ। बिदिनो न'खर न'खर जालायो अब्लाबो दासिमबो फालिबोबाय दङ। ओंखाम गोरलै जानायखौ दा ओंखाम गोरलै जानाया बिदिनो नों थाङा जेरै बुंदों बिदिनो ओ गाबागाव जि फालिथाइजों फालियो सिबियो बिनि उनावहाय जोङो इसोरनो होखांनायनि उनावहाय जोङो
औ
जे नांगोल जुंगाल मान बावनाय
औ
बेखौ बिनि उनावहायसो जोङो जायो। जे नोंथाङा बुंलांदों थारैनो सैथो नोंगौ जोङो आरो जोंनि मोनसे बर'फोरनि बियो ओ दम फालिथारनांगौ फोरबो आरो
नोंगौ नोंगौ
औ दा जोंनि ओनसोलावहाय ओ बेफोरनोसै जोंनि दा जानाय समावहाय ओ सिगांनिफायनो जाबोबाय दं दाबो जागासिनो।
नोंगौ
औ जि फालिनाय नांगोल जुंगाल ओ एखेयानो नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बायदि बेफोरबायदिनो आरो। दा आं नोंथांनिफ्रायसो सोंबावनोसै ओ। ओ नोंथांनि ओनसोलावहाय ओ सिगां गोदो गोदाय बा ओंखाम गोरलैयावहाय ओ सिनेमा बेफोरबायदिनो अर सायलायना सल'बाथा बेफोरबायदि खिन्थालायनाय जमा जिरायनाय अर सायनायाव बेफोरबायदिया दंना गैयामोन नोंथां एसे फोरमायहरदो।
औ मा मा होन्दोमोन नोंथां।
ओ बेफोरबायदिनो गोदोहाय ओ जमा जमा सिनेमा नायलायनाय बेफोरबायदिखौ नुयोमोन ओंखाम गोरलैयाव आरो बेबायदिनो सल'बाथा खोनासंलायनाय खोन्थालायनाय बेफोरबायदि खौ खोनानो मोनोमोन आरो।
औ
नोंथांनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिखौ ओ खोन्थायोमोन ना ना बेफोरबायदि गैयामोन। नोंनि ओनसोलनिफ्राय एसे फोरमायहरदो?
औ नोंथां दङमोन दङ दङ होननांगोन जोङो। माने नुबोदों बा मोनबोदों माने ओ गोदो समाव जोङो ओ माने ओरैनो थायोब्ला बा मोना मोना बिलि समाव जोङो गोजां बोथोराव अर सायोब्ला जोंनि ओमबा आबौ आबैमोना बा बोराय बुरैफोरा मा खालामोमोन जोंनो बायदिसिना रोखोमनि सल' बाथाफोरखौ खोन्थानो खोन्थायोमोन आरो जोङो ओ बेबायदिखौ जोङो खोनासंनानै जोबोद गोजोननाय मोनोमोन। माने बैफोर सल'बाथाफोरखौ जोङो जाय सल'बा बै आबै आबौमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोनदोंमोन बा मिथिदोमोन बेखौ खौ नाथाय जोङो ओ आथिखालाव माया जोङो लेखायाव बैफोरखौनो जोङो फरायनो मोनो आरो। ओ बेबायदि ओ माखासे मानि माने गोबां गोमोथाव बा सोमोनां थाव आ बबेबा बबेबा एसे गिथाव बिदि थाइपनि माने सल' बाथाफोरखौ खोन्थानानै बिसोरो जोंखौ बिराद गोजोन होयोमोन बा मुहि होयोमोन आरो जोङो माने ओ खोनासंनो ओ जोङो बेबायदि मोनाबिलियाव दसे ज'नो मोनबा ओमफाय जोङो बुङोमोन आरो बे सल'बाथा खोन्थानो थाखाय थिनोमोन। जों बेबायदिनो खोनासंनानै ओ माने बिराद रंजायोमोन। लोगोसे जोङो ओमफाय आरो बै समावथ' जोङो टि भि होनो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माने याव नुुनो मोनामोन माने सोरनिबा न'फा सोरबा न'सेनियावसो जोङो ओ गंसेफोर थायोमोन आरो गामियाव गंसे गंनै बेबायदि नुनो मोनोमोन। ओमफाय जोङो गोबां बेबायदिनो ओ बेलेग सानावथ' जोङो नुनो मोना जों फरायसालियाव थां थाङो बा नायहैनो जों सम मोना एसे गेलेनानै थायो। नाथाय जोङो ओ सुनिबाराव जोंहा थाबनो फरायसालिनिफ्राय गयो बे गनाय समाव जोङो औ बै जायहोनाव टिभि दङ बै खालि जोङो माखासे सिरियेल बायदिसिना खौ जोङो नायनो थाङोमोन आरो ओ बेबायदिनो माने बे समाव जोंङो जेबो मिनथिया जे माने जिखि जाया माने बै टिभिखौ नायनो मोनबानो जागोन आरो बेयाव मा सोलिदों मा फेन बो फिल्म सोलिदों बा ओ माबायदि ओ पिकसार सोलिदों बेखौ जोंङो जेबो खोथा गैया जेखि जाया जोंङो ओ बै टिभियाव जोंङो फिक्स फिकसारफोरखौ बा मानसिफोरखौ जों नुनो मोनबानो गोजोननो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो जोङो रबिबार सानाव जोंङो फुंङावनो जोंङो ओंखारलांङोमोन टि भि नायनो होननानै बे रबिबार सान खालि गोदोनि मोनसे समाव जोंङो जेरै सक्तिमान बेफोरखौ जों माने गोबां मानसिफ्रा नायनो माने मोजां मोनोमोन बा जों जों उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने बिराद औ नोंथां
नोंथां होमबा दा बे समाव नोंथांनि ओनसोलनि जे ओंखाम गोरलै जानायनि सोमोन्दै एसे मिथिनो मोनबाय नोंथांसिम ओ रोजा रोजा गोजोननाय जासिहरबाय। दा सावरायनायखौ अब्ला बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे
औ दे दे